ह खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा दा ओ आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे
जोंहाय ओ जोंनि दा आथिखालावहाय लाइमोनफोर बा गासिबो सुबुंफोरानो आबाद मावनानैहाय माबोरै जिउ खांगासिनो दङ आङो बेखौ नोंथांनोसो सावरायनो सानदों आरो दा जोङो दानि मु गायावहाय जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव ना जों साफ्रोमबो सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोनजोबथारनांगौ बेथ' नङाना आरो गासिबो साख्रि मोनजोबथारगोन बेबो नङा दा साख्रि बाख्रिखौ जोङो मोननो थाखाय दानि मुगायावहाय गोबां जुजिनांगौ जासै नङा होम्बा मानोना दानि मुगायावहाय मा गोबां बादायारिफोर ओंखारबाय गोबां रगौ रोंगौथि गोनां सुबुंफोर ओंखार खारबाय नङा होमबा दा जोङो सोलोंथाइखौ जोङो साख्रिनि थाखायल'थ' लाया नङा होम्बा नोंथां दा जोङो इयुनावहाय जोंनि जिउखौ माबोरै खांनांगौ समाजजों माबोरै गोरोबनांगौ जोङो आसार खान्थि नेमखान्थिफोरखौ माबोरै सोलाय मानिनांगौ बेफोरखौ जोङो सिनायनो थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ लायो नङा होनबा दा जोङो सोलोंथाइ लाब अब्लानो जों साख्रि बाख्रि मोनथारांगौ बे नङा नङा होनबा दा जोंहा गोबांथार बे बेबायदिनो आबाद मावनानैबो जोङो जिउ खांनो हायो दा जोङो बेखायनो माखासे दानि मुगायावहाय लाइमोनफोरा बा लाइमोन नङाब्लाबो जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरानो मा आबादाव नांथाबनानै मा गोबां मुलाम्फाफोर एबा रां खामायनो आरजिनो हागासिनो दङ नङा होम्बा दा जेरैहाय उम थालिर बागान खालामनायजों गय बागान खालामनायजों माखासे मैगं थाइगंनि बागानफोर जेरै लाव बागान आरो बाव मा होनो लाव बागान जोगोनाथ बागान खुमब्रा बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगं बागान खालामनायजोंबो जोङो मा खालामनो हागासिनो दङ गावनि जिउखौ खांनो हागासिनो दङ नङाहोम बा आरोबाव फिथाइ सामथायफोरनि गेजेर जेरावहाय जेरैहाय खायफा खायफा द्रागन बे फिथाइ बेफोरनि बागान खालामनायजों बेजोंबो जोङो मा गोबां मुलाम्फा एबा रां आरजिनो हागासिनो दङ गोदो गोदोनि समावसो बेबायदि माखासे बिरोंदामिनफोरनि जौगानाय गैयैखाय ट्रेक्टर फोर गैयामोन बेफोरनि थाखाय गोबां हाफोरखौ एवनांगौखाय मा खस्थ' जायोमोन बेनिखायनो बेफोर आबादखौ मा गोबां बेबायदि बुरजा बुरजा मावनानै मा दिहुननो हायामोन आरो नाथाय आथिखालावथ' दा ट्रेक्टरफोरजोंनो जोङो गोबां बिघा हाफोरखौहाय मो जाङै हालेवनानै मा जोङो आबादफोरखौ मावनो हायो नङा होम्बा आरो बेबायदिनो ओ जोङो बे आबाद मावनायाव गोदोहाय आबादखौ मावोब्लाबो मानो होनबा जोंहा मोननो बेबायदि आबादखौ जेरैबायदि लुबैदों बेबायदि मोननो हायामोन मालाबा समाव एम्फौफोरा जानानै आरोबा मालाबा माबा समावहाय थोजासे रोखोमनि हासार मोनैजों आरो नांगौ समाव बेबायदि अखा बां। खामानिनि थाखाय मा आबादफोरखौ जोङो जेसेबां मावदों एसेबां जोङो मोननो हाया मोन आरो दा जोङो आबादफोरखौ नांगौ रोखोमनि खांनो हायैनि थाखाय मा गोदोनि सुबुंफोरा ओ बेबायदि दुखु मोनोमोन आरो गोसोआव जेन'बा आबादफोरखौ मावनानै जोङो ओ जोङो आबादखौ थोजासेनो मोनाब्ला जेसेबां मावदों जोङो बेनि फिथाइखौ मोजां मोनाब्ला जोङो दुखु मोनखागोन ना। दा बेनि थाखाय गोदोनि बेबायदि आबाद मावनायाव मा उन जानानै थानो गोनां जादोंमोन आरो नाथाय आथिखालाव बे बिरोंदामि जौगानानै जोंहा मा जागासिनो दं गोबां हासारफोर ओंखारबाय नङा? होमबा रासायनारि एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोर जेखौहाय जोंनि आबादफोरखौ एम्फौफोरा जानानै खहा खालामो बे एम्फौफोरखौ बुथारनो थाखाय। गोबां मुलिफोर ओंखारबाय आरो बैफोर जोंनि आबादफोराव माखासे भिटामिनफोर नङा होमबा एम्फौ थैनायनि मुलि भिटामिन मिनफोर आरो बेबायदिनो माखासे हासारफोरखौ जोङो मोननो हासै दा जोङो आबाद मावनायावथ' जोंहा आबादनि नि थाखाय गोबां हासारनि गोनांथिथार नङा होमबा बेनिखायनो जोंहा दा माखासे रासायनारिक बेदि हासारफोरखौ जोङो बाहायनो हायो आरो जे हासारफोरखौहाय बाहायोब्ला जोङ जोंनि आबादफोरा मा मोजां जागोन आरो आरो मा जोंहा बे एम्फौ थैनायफोरखौ सारनानै होयोब्लाबो जोंहा मा आबादफोरखौ जोङो नांगौ रोखोमनि दैखांनो हायो आरो बेजोंनो जोङो गोबां आबादफोरखौ जोङो मावनानै मा फाननानै जोङो रां खामायनो हायो नङा होम दानो दानि मुगायावथ' जोंहा मा आबाद मावग्रा सुबुंफ्रानो जोबोद खम जाबाय बेनिखायनो जों जेखि आबाद मावा मानो मा जोङो गोबां माने आबादफोरखौ जोङो मा खालामनो हायो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो मानो होनबा बायग्रा सुबुङा जोंहा दा बांसिन जाबाय नङा होमबा आबाद मावग्राया जोंहा खम जालांबाय आरो आरो बेबायदिनो थालिर बागान फोर खालामनायजोंबो जोंहा मा जिउ राहा खुंगासिनो दं सासे सुबुङा जुदि मोनसे गोबां हायावहाय थालिर बागानफोर खालामोबा गायोब्ला बे थालिर बागाननि गेजेरजों जोङो मा गावबो मुलाम्फा जागोन आरो मा गामिनि माखासे गोरिब सुबुंफोराबो बे थालिर बागानावहाय हाबा एबा खामानि लेबार हाजिरा मावनानै मा गावनि जिउ खांनो हायो नङा हबा दा गोबां हाजिराफोरखौथ' नांग खागौ बे थालिर बागानखौहाय फोसाबनो थाखाय दा बैफोर माखासे ओ आबादारिफोरा बेफोरबायदि ओ थालिर बागानफोर दिहुननायजों जोङो मा माखासे बै गोरिब सुबुंफोर ओरैनो बेखार थानाय सुबुंफोरखौबो मा बेयाव खामानि थिसननानै होनो हायो आरो मा जोङो बे बेखारनि जें नाखौ बेजोंबो जों सुफुंनो हायो दा बेजोंबो गोबां जोङो जोंनि जिउखौबा दानो हागासिनो दङ नङा होमबा मैगं थाइगंनि आबादफोर मावनायावबो बेबायदिनो जोङो मैगं थाइगंआवबो मैगं थाइगं खानायफ्रावबो आरो हाग्रा फुनायफोरावबो बेफोराव गोबां जोंनो हाजिरा रा नांगौ लेबार नांगौ दा बेफोरावबो जोंहा गोबां बै माखासे गामिनि बेखार सुबुंफोरखौ जों बेाय स होनानै मा बेकारनि जेंनाखौ होखारनो हायो नङा होमबा जों बेजोंनो लासै लासै आरो मा समाजखौबो दावगाहोनो हायो दा जोङो सोलोंथायाइल' जोंनि थाखाय गोनां नङा आरो ना साख्रि सोलोंथाइयाल' माने सोलोंथाइ लानानै जोंहा साख्रि मोनथारनांगौ बेल' नङा आरो दा सोलोंथाइ लानानै जोंहा मा गोबां आबादफोरबो दिहुननो हायोना दा नोंथाङाबो जोंनि बेबायदिनो माखासे जै बर'नि सोमोनदै हारिनि सोमोन्दै फंनै सिबफुंनो हागोन ना
औ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'नि सुबुं सल'फोरनि सोमोन्दैहाय एसे सावरायनो सान्दों आरो
औ।
सुबुं सल' होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोङो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो आजै आजौमोननि सम सम निफ्राय खुगा खुगा सोलिबोनाय माखासे सल'फोरखौनो जोङो सुबुं सल' ‌होननानै मिथिनो मोननाय जायोना नोंथां? ओ- दा बे सुबुं सल'खौहाय जोंहा गोदो गोदायहाय जोङो आबै आबौमोनहा जोंहा अखाफोर दानस -सोरां बिलिफां समावहाय जोङो सिलहायाव दारहा बनानै फिसौ फिसौजोफोरनि सिगाङाव सल'बाथा खिन्थानाय खोथाया जोंहा दिनैबो जों दिनैबो जों-जोङो मिथिनो मोनो आरो बेफोरो सल'बाथाफोरखौ नाथाय आथ थिखालाव जोङो बेफोरबायदि सल'बाथा खिन्थानायखौहाय जोङो नुनो मोनला दानि जुगावहाय जोङो बेनि थाखायनो जोंहा माखासेबां सुबुं सल'फोराहाय गोमालांनो हमदों आरो। ओ- बे सल'बाथा सल' सुबुं सल'फोरनि थाखायनो जोंनि। ओ-माखासे जोंहा माख माखासे थुनलाइफोरा जोंहा जौगाखांदोंमोन गोबां गोजौआव जौगाखांदोंमोन बर'फोरनि थुनलाइ मु गायाहाय। ओ-नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ मोनफा मोनफा जोङो खोमालांनो हमदों आरो। बिनि बिनि माखासे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंहा। आथिखालनि ओ- आथिखालनि गोदान मुगाजोंहाय गोरोबफानानै जोङो दा जोंहा बायदिसिना बिरोंदा मिनजों जोंहा गोबां बायदिसिना ओ-समाजारि बिजों बायदि ओंखार। बोनायनि जोनाव जोङो बेफोरबायदि सल'-सल'बाथाफोरखौहाय। जोङो दा खोनासंला आरो बांसिन जोङो बेबायदि। समाजारि बिजोंफोरावसो जोङो ओ-गोजोननानै थानायखौहाय नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय जोंनि ओ-गथ'फोरखौबो दा बे जोंहा बर'आवहाय सुबुं सल'खौहाय जोंहा मोनथा नथाम बाहागोआव राननाय जादों आरो बेफोर जाबाय गोमोथाव सल' सोमोनांथाव सल' आरो सल'बाथा। गोमोथाव सल'आवहाय जोंहा माबायदिया गोलैयो होनबा? ओ- खौ बर' सुबुं समाजावहाय गोमोथाव सल'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दंखा बेखौ जों बय बो मिथिखायो बे गोमोथाव सल'फोरानो ओ-बर'फोरनि गेजेरावहाय माबोरै जोनोम मोन मोनखो बेफोरनि जोङो जेबो थि फोरमानखौहाय जोङो मोननो थाङा आरो जिखुनु जोङो खुगा खुगा ओ-खोनाबोनायखाय जोङो गोमोथाव सल' दं होननानै जोङो बेफोरखौहाय मिथिनो मोनो आरो। बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बाथ्रायानो जाहैबाय बे सल'फोरखौहाय सोर सोरजिया बेफोरनिबो जेबो थि फोरमान गैया आरो नाथाय बे खोथायाबो थारदि जोंहा बे बाहागोनि सल' फोर दिनैबो बर' सुबुं समाजावहाय जोबोर अनसायजायो आरो माखासे सल'फोरखौ जोङो दासिमबो अनसाय यो जेरैहाय बे- नो-गोमोथाव सल'आवहाय जोंहा ओ-मागुर मागुरनि बुहुम सोरजिनाय बुहुमाव बुहुतनि जोनोम, खेराइ जोनोमनि सल'फोरा जोंहा बे बाहागोआव गोग्लैयो आरो। बेफोर सल'फोरखौहाय जोङो खोनासङोब्ला गोमा-गोमोहाब बनानै थानायनि अनगायै जोङो जेबो खालामनो हाया आरो बेनिखायनो जोङो बेफोर सल'फोरखौहाय गोमोथाव स सल' होननानै बुंनाय जायो आरो। सोमोनांथाव सल' होननानै बुङोबा ओ-बेफोर सल'फोराहाय गुबै आखलनि नि मावनाय दांनायफोरखौनो नुनानै सरासनस्रा सुबुंफोरा। सोमोनांनांगौ जानायखाय जोङो बेफोर सल'फोरखौहाय सोमोनांथाव सल' होननानै बुंनाय जायो आरो। बर' सुबुं समाजावहाय दासिमबो माखासे सल'फोर दङ जायफोरखौहाय जोङो खोनासङोब ब्ला सोमोनां हाबनानै थानायनि अनगायै जोंहा जेबो राहा गैया आरो बेफोर सल' फ्रा बांसिनानो जारिमिनारि जायो नाथाय जारिमिनारि सैथोजोंहाय सल'आ जे सोमोनदो थाया आरो। गाम्बारि सिख्लानि सल', बासिराम जोहोलावनि सल' थि सिख्लानि सल'फोरा जोंहा बे बाहागोनि सल'। बेफोर सल'नि गाहाय आखलफोरानो जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय थार जाथाय आरो नाथाय सुबुं समाजनि गेजेरावहाय बेफोर थार जाथायफोरा जारिमिनजों जेबो सोमोन्दो गैयाजासे फोरमायजादों आरो। बेफोर सल'आहाय सुबुं समाजखौ सोमोनां होनो हादों आरो। ओ-जारिमिनहाय जारिमिन थार जाथाय। बाबो बेफोरो मोगथां जिउजोंहाय जेबो सोमोन्दो गैयै बेफोरबायदि आरो बे सोमोनांथाव सल'फोरा जोङो खोनासंनाय लोगो लोगो सोमोनांनानै थांनांगौ जायो बेनिखायनोबो जोङो बेफोरबायदि बाहागोनि स' सल'खौ सोमोनांथाव सल' होननानै बुंनाय जायो आरो सल'बाथा बिनि उनाव दङ सल'बाथा जोंहा मोनथाम बाहागोआव रानदों नालाय जोंहा सल'बाथाया जाहैबाय सल'बाथाफोराबो जोंहा सुबुं समाजनि मोनसे आंगो सल' आरो बे सल'बाथाफोरखौ गुब समाजनि रंजानायनि रंजानायनि थाखायनो खिन्थानाय जायो बेफोरो सल'फोरखौ खोनासङोब्ला जोंहा गथ' गथाय बेफोर रो बिसोरो जोङो रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदि सल 'फोरावहाय जिब जुनार दावउमा दाउसा बायदिफोराबो मानसि बायदिनो समान जायगा मोनो ओमफ्राय बिसोरबो जिब जुनारफोराबो सलबाथायावहाय राव बुंनो हायो खामानि मानि मावनो हायो हाबा मावनो हायो बिसोरबो मानसि बादिनो थाबायनो हायो बेबायदि आरो अ नो गोमोथाव सु सलफोरावबो ओ बिदिखौ नुनो मोनोब्लाबो एसे गसाइ एबा मोदायनि गोहोम गोग्लैनायखाय एसे जुदा जानाय नुयो आरो गसाइ इसोरफोरनि गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो बे सल बाथाफोरावहाय नुनो मोननाय जायो सल' बाथाफोरावहाय मोनफा मोनफा ओ मरेलेसनबो बेरखांनायखौ जोङो नु नुनो मोनो थुनलाइयारि बिथिंनिफ्राय जोंहा बिजिरनानै नायोब्ला बेफोर सलबाथाफोरनि बेसेनथिया जोंहा एसेलथार आरो बांद्राय गैबाङा बेनिखायनो बेफोरबायदि सलखौ जोंहा बे सलबाथाखौहाय जोङो गोदोनि समाव बांसिनै जोङो रंजानो थाख खाय आबै आबौमोननिफ्राय जोङो खोनासंनो मोजां मोनोमोन आरो ओ जोङो गासैबो मानसिफोरानो जाहा गोदोनि समावहाय बेबायदि सल 'बाथा बायदिसिना हा खोनासंनाया जोंहा गोदोनि दिनाव बांसिनमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि स सल 'फोरखौहाय जोङो खोनासंनो मोनला दा खिन्थाग्राफोराबो बारा गैला नालाय जोङो आथिखालावहाय बेफोरबायदि सलफोरखौहाय खोमालांनो ह हमनांदों आरो मोनफा मोनफा जोंहा गोमालांनो हमदोंसै मोनफा मोनफा सल'बाथाफोरनि गेजेरजों जोंहा मोनसे समाज थानाय जानाय आसार खान्थिफोरनि खोथाफोरखौ जोङो बेरखांनाय नुनो मोनोमोन आरो बे सल' नि गेजेरनो जोंहा बर समाजाव गोदोनिफ्राय मा मा सोलिबोदों बेफोरखौहाय जोङो ओ खोनानानै मिथिनोबोनो हायोमोन आरो दा आंनि ओ सुबुं सलनि बुंनांगौआ एसेनोसैमोन नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा जाहा समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथां दोनथनोसै नामा औ औ